औ खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथ थाङा मा खालामगासिनो दङ?
हां जिरायगासिनो दं नै।
अ नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथांजों फाथो आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ सावरायनो हागोन दे।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां फाथो आबादखौथ' गासैबो सुबुं माहारियानो मावनाय जायो। नङा ओमबा नोंथां ओ नोंथाङा फाथो आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायना होनो हागोन ना?
ओ हागोन औ हागोन हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे सावरायनानै होदो फाथो आबादनि सोमोन्दै।
औ फाथो आबादखौ ओ मेसें समाव गोरान समाव फोनाय जायो आरो
औ नोंगौ नोंथां।
फाथो आबादखौ फोनायनि सिगां गिबियाव जोङो ओ हाखौ एवग्रोना लानांगोन। हाखौ एवनानै जोङो फिननै फिनथाम सि एवना लानांगोन जेब्ला हाया ओ आबाद फोजानाय जायो। अब्ला जोङो फाथो बेगरखौ बाजारफ्राव बायनानै बा ओ न'फ्राव जोलै दोनखानाय दंबा ओ जोलैखौ ओ बिगासेयाव ओ सेरसे बा देर केजिसो जों फोनो हायो। ओ बिदिनो फाथो फाथोखौ फोनाय जायो फोननानै
नंगौ नोंथां औ औ
फाथोआ रोजादोंबा जों फुख्ल'नो हायो। फुनानै गेसें थ्राइ थाय खालामनो हायो आरो जोङो हाग्राफोर दंबा हाग्राफोर फुनो हायो आरो बिदिनो फाथो आबादखौ मा? फोनाय जायो आरो आमफाय फाथोखौ फोखांनानै ओ फाथोआ जेब्ला जौवो जौखांनानै जौब्ला ओ फाथोखौ। देखांनानै आरो फाथो दानखांनायनि उनाव जाफाबनानै दोनो। साहारनानै दोननायनि उनाव फाथो बिलाइया जेब्ला सिरियो होमब्ला जोङो फाथोखौ ओ बबेबा फख्रियाव नङाबा ओ दैमा फाव बिलोफ्राव जोङो
औ सोमनानै दोन्नाय जायो।
यो आरो सुयो ओ सुखांनायनि उनाव जोंङो आरो फाथोखौ ओ गोरान खालामनो थाखाय फोराननाय जायो सानदुङाव दान्द गाय नानै ओ औवाफोरखौ दान्दा गायनानै फोराननाय जायो ओमफ्रायो फोरानखांनानै ओ जोङो बाजारफ्राव फाननो थाखाय ओ जोङो फारलाजों सुनाय जायो आरो फारलाजों सुखांनानै ओ जोङो बेखौ ओ ओ जोङो आरो सुनानै ओ फारला बेबायदि आबाद मावनाय जायो
औ नंगौ नोंथां औ।
नोंथाङा माबा आबादफोरनि सायाव माखासे आबाद बे फोरफोरनि सायाव फोरमायना होनो हागोन नामा? ओ जेरै माइ आबाद ओ माइ आबाद दङ दैज्लांनि ओ जिखुनु जाया आबादफोरनि सायाव मोनसे आबादफोरनि सायाव
औ नंगौ औ बेबायदिनो नों नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबां फाथो आबाद मावनाय जायो नोंथां नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबंङानो फाथो आबाद मावनानै जिउ खुंगासिनो दङ नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां फाथो आबादखौ जोङो गिबियाव गिबियावनो मा बोरि मावग्रि होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो बेखौ ओ बेबायदिनो हाल एबा बेबायदिनो ट्रेक्टरजों जों एवग्रोनानै लानांगौ जायो नों थां ओ एवखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो बे हाथाय बाजारफोरनि ना नारसारिफोरनिफ्राय लाबोनानै फाथोनि जोलै फाथोनि जाथोनि जोलैखौ जों लाबोनानै ओ बेखौ फोनाय जायो नोंथां ओ बेबादिनो बिदिनो ओ फोखांनानै बियो सप्ता सप्ताानै बा सप्तााथामनि उनाव बियो गोरलै गोरलै बिलाइ रज'नाय जायो रजखांनानै बियो एसे देरोब्लाथाय जोङो बेखौ हाथायाव फाननो लांनाय जायो नोंथां मुथा मुथा खालामनानै फाननानै जोंङो बेयावनो गोबां रां आरजिनो हायो फाथो आबाद मावनानैबो बेबायदिनो गोब गोबां जोंनि ओनसोल बा जोंनि हाथाय बाजाराव गोबां बेबायदिनो फाथो आबाद मावनानै गोबां सुबुङा जिउ खुंगासिनो दङ नोंथां बेबायदिनो नोंथां फाथो आबाद खौ जोङो एसे ओ बेबायदिनो देरोब्लाथाय जोङो फाथोनि बिलाइखौ जोङो खानानै बेबायदिनो ओ बिलाइखौ खानानै जोङो बेबायदिनो गोरा सान्दुुङाव फोराननाय जायो नोंथां सान्दुङाव फोरानखांनायनि उनाव बियो जा जोंनि बर' र'निनि ओंख्रि नारजि होननानै बुंनाय जायो जायखौ बेखौ नारजि नारजिखौ जो बेबायदिनो गोबां अमा बेदर बा बेबायदिनो गाव गोजाबो जों जानाय नुनो मोनो नोंथां बेबायदिनो नोंथां ओ बेबायदिनो ओ नारजि ओ बेबायदिनो जोङो नारजिखौ जोङो गुबुन गुबुन उम बेबायदिनो हाबाफारियाव बाहायनाय जायो बेबायदिनो जेरै जोंना मानसि थैनाय मानसि थैनायाव जा जोंना नारजि अरगारनाय मोनसे नेम दंखायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो ओ नारजि नारजिखौ जोङो बेबायदिनो ओ सुबुं मोनबा मानसि थैनायाव थैनायनि खासाव जोङो नखर नखर मानानै खांथिंनानै जोङो ज' खालामनानै जोङो कास आाव होनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो नोंथां नारजि बेबायदिनो जोंङो फाथोखौ जोंङो एसे देर होब्लाथाय बेबायदिनो फाथोनि बिलाइखौ खाखांनायनि उनाव देथाखौ जों फुनानै बेबादिनो दैमा एबा दैमा एबा बेबादि फुख्रिफोराव सो सोमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां बेखौ बेबायदिनो सप्तासे बा सप्तानैसो सोम हानानै बेखौ बोखांनानै जोङो बोखांनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्रायनो जोङो ओ बस्थानि ओ बे ब ओ फाथोनि बस्था जायखौ होननानै बुङो बे बे खौ जों बानायनाय जायो आरोोना नोंथां बेनिफ्राय जोङो ओ बेबायदिनो जोङो फाथोनि दिरुं जायखौ जोङो मोसौ खानाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेखौ जोङो बे फाथोनिफ्रायनो बाहायनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव फाथो आबाद मावनानै गोबां सुबुङानो गोबां जिउ खुंगासिनो दंङ आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ फाननायनि अनगायैबो जोंना बेबायदिनो गोजान जायाव थांनानै बा टावन सहराव जोङो बे फाथोनि आबादखौ फाथो खौ फाननानै जोंङो गोबां रां मुलाम्फा बा बेसेन गोसायाव फाननानै गोबां रां मुलाम्फा खालाम खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथां गोदोनि सुबुंफोराथ' बेफोरबायदि गोबां आबाद मावामोन नालाय नोंथां बेबायदिनो गोबां बेबाय बिदिनो हालजोंथ' जों गोबां बिगा आबाद मावनो हायामोन नालाय नोंथां। गोदो गोदायथ' जोंना ट्रेक्टरबो गैयामोन बिनिखायनो गोदोनि सुबुंफोरना बेफोरबायदि गोबां आबाद मावनायखौ जोङो नुवामोन आरो। नोंथां बेबायदिनो जों आथिखालाव गोबां जोंना ट्रेक्टर ओंखारबाय नालाय टेक्टर बेखौ जोङो ओ सानसेयावनो जि थामजि बिगासो एवनाय ओ। बेबायदिनो जों हा एवनानै जोङो बेबायदि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथां जोंनि बेबायदिनो फाथो आबादखौ जोङो ओ बेबायदिनो जों गोबां ओ ओनसोलावबो मावनाय जायो जोंनि ओनसोलावल' नङा बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमैबो मावनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो फाथो आबादखौ औ ओ बेबायदिनो जोङो फाथो आबादाव बा जोंनि गुबुन गुबुन आबादफोर बायदि जोंना आबादफोराव मुलि होनाय जायो खिन्थु नाथाय जोंना फाथो आबादाव जोङो गोबां बेफोरबायदि मुलिफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनो ना आरोना नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोंना फाथोखौ जोङो बयबो गोख गोखा होननानै मिथिखायो नङा होमबा नोंथां फाथोआ जोंना गोखा बेयाव जोंना गोबां एम्फौ जानायाबो खम जायो नङा होमबा नोंथां बेयाव जोंना फाथोनि बिलाइखौ जायोब्लालायनो जोंना फाथो बेबायदिनो जोंनि उदैयाव। थानाय फेलौ जा फेलौ बे बेफोरो थैयो होननानै जोंना फोथायो आरोना नोंथां आरो बे बे खोथाया थारैनो जोबोर सैथोबो। बेनिखायनो जोङो बेबायदि नारजिखौ बा फाथोखौ जोङो जा जाबोला जोंना देहानिबो मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां
द।
औ बेबायदिनो नोंथां फाथो आबाद मावनानै गासैबो सुबुङानो बा गावबा गावनि न'खरखौ सामलायनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों फाथो आबाद मावनायनि गेजेरजों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेफार फालांगिनि थाखायबो नङाबाबो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि ओ। बेफोर जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो गाव एसे जा न'आव जानो थाखाय बेबायदिनो एसेब्लाबो जोंनि ओनसोलाव गायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो उ फाथो आाद फाथोनि आबाद मावनानै बेबायदिनो गोबां। सुबुङानो जिउ खुंगासिनो दंङ नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ नंगौ नोंथां फाथो आबाद मावनायनि गेजेरजों ओ जोंनि बिमा फिफाफ्रा फिफाफ्रा न'खर दैदेननायाव एसेब्लाबो सुबिदा जादों मानोना फाथो आबादा ओ जोंनि ओनसोलफोराव जोबोद मोजां जायो। फाथो आबाद मावनानै न'खराव माखासे गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायना लानो हादों। आरो फाथो आबाद बे आबादखौ जोङो जोंनि जायगानि ओमफ्राय गुबुन जायगायाव फानहरनो थाखाय जोङो फालांगिरिबो जादों। फाथो आबाद मावनानै फालांगिरि जानानै गावखौनो न'खर सामलायनायाव जोबोद मोजां सुबिदा। सुबिदा गोनां। ओ रांखावरियाव माने एसे ओ बुरजा नङाब्लाबो एसेब्लाबो ओ गावनि आखाइयाव थानाय बेबायदि ओ फैदों बिनि थाखायनो फाथो आबाद आरो। फाथो आबादा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे आबाद होननानै आं सानो। ओ नोंथां ओ फाथो आबादनिफ्राय जि जोङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नारजि मोनो। ओ बे नारजिनि सायाव नोंथाङा माबोरै सङो बे नारजि ओंख्रिखौ बिनि सायाव आंनो फोरमायना होनो हागोन।
औ औ नां-नारजि ओंख्रिखौ नोंथां आंबो बारा स बेबायदिनो गोबां संफेराखै नोंथां बेबायदिनो आङो खनसे बा खननैखौ सोंफेरनाय जाबाय नोंथां बेबायदिनो जोङो नारजिखौ नारजि ओंख्रिखौ बोरै सङो होननानै बुङोब्ला नारजि ओंख्रिखौ गिबियावनो जोङो सोमग्रोनानै लानांगोन आरोना नोंथां दैयाव ओ सोमखांनायनि उनाव बेखौ सुनानै जोङो मोजाङै सुनानै जोङो बेबायदिनो खिरखायाव दोननानै। बेबायदिनो ओ था बेबायदिनो जों ना ओ सारायाव होनानै ओ सारायाव होनानै बे सुनानै लानाय नारजिखौ जोङो सारायाव होनानै खारै होनानै ओ खोबनाय जायो आरोना नोंथां। खोबनाय जा खोबखांनायनि उनाव बियो एसे गेब्लेबाथाय ओ गेब्ले गेब्लेबाथाय बेयाव दै होनाय जायो नोंथां। आरो बेबायदिनो नों बिथाङा नार्जिखौ माजों जागोन जेन'बा बेबायदिनो अमाजों बा बेबायदिनो गाव गोजा जागोन बेखौ बासिनानै नों नोंथाङा अमाजों जायोब्ला नोंथा अमाखौ होनो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जों जोङो फालौ बेफोरबायदि ओ बेबायदिनो फालौ ओ बेदिनो हायजें सामब्राम गुुफुर देनानै जोङो बेखौ होनानै जोङो ओ बेबायदिनो जों नारजि ओंख्रिखौ संनाय ज जायो आरोना नोंथां।
औ
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंनाबो समा जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ
औ बिदिब्ला नोंथां औ नों नोंथां बिदिब्ला जोंनि रायजलायनायखौ बेखिनो दोन्थ'नोसै नामा।
औ दे।
औ नंगौ गोजोननाय थाबाय नोंथां।